खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खौराङा मोजांथ' नोंथां नोंथां नालाय?
आंनियाबो दं थिगैनो न'खरावनो गासैबो मोजांना खबरा?
औ औ मोजांथ।
अब्ला नोंथां आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो नोंथांखौ फन हरनाय जादोंमोन नोंथाङा सम दङ ना? रायलायनो थाखाय।
औ दं नोंथां।
अ बिदिब्ला अब्ला जोङो मा होनो सबाय ओंख्रि आरो नाफाम नाफामनि सायाव जोङो सावरायनाय जागोन आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
अब्ला जोङो गिबियावनो सबायनि सबाइ ओंख्रिनि सायाव एसे सावरायनोसै।
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
अब्ला आं नोंथांखौ गिबियावनो सोंथि खालामग्रोनि मा होनो जोंना सबाय सबाय खौ जोङो मा मा ओ मा मा ओ ओ मुवा बेसादफोरजों जानाय जायो बा मा मा बोरैहाय जोङो जानाय जायो बेनि सायाव थाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ हागोन आ ओरैनोथ जोङो सबाइखो बांसिनैनो मा ओ दाउजोंबो जानायखौ नुनो मोनो बा अमाजोंबो जानायखौ नुनो मो नो ओ बिदिनो नाफोरजोंबो जानायखौ ना गोरानफोरजोंबो जानायखौ जों नुनो मोनो। आ आरो बेनि गेज जेराव मा सबायजों साम' साम'खौबो जों जानाय नुनो मोनो आरो नङा होमबा नोंथां।
औ औ
औ दा बेनि गेजेरजों आं नोंथांनो सबायजों साम'खौनो एसे फोरमायना होनोसै आं जा खिनि मिथिगौ।
औ औ
औ ओ जोङो सबायजों साम' जानोब्ला जों गिबियावनो मा ओ साम'खौ जों मोजाङै बासिग्रोनानै लानांगोन बा बेनि दाखोनखौ जोङो गार ओ गिबियावनो जों साम'खौ ओ बिदिनो जोङो मा दुब्लि फोथार बा फुख्रिनिफ्राय औ नायगिरनानै लायग्रोनोबो हायो बा बेफोराव मोनाबा जोङो मा बायनो लाबोग्रोनो हायो बेनिफ्राय जों बेखौ हरसे बा हरनैनि थाखाय जोङो सोमग्रोनानै दोननाय जायो जाहाथे बे साम'आ जानाय हाफोरा हाबनानै साम'आ जा साम'नाव हाबनानै थानाय हाफोरा जाहाथे जे ओ गलाङो बेनि थाखाय जोङो सोमनानै दोननाय जायो औ बेनिफ्राय जोङो बे साम'खौ ओ साम'नि दाखोनफ्राव जों गारग्रोना लानाय जायो आरो ना बेनिफ्राय जों जोङो बे ओ दाखोनखौ गारखांनानै जायो बेखौ मोजाङै हुनानै लानाय जायो जायो साम'खौ जाहाथे बिनि मैलाफोरा खारो बेनिफ्राय जोङो बिनि लानजायखौ बा आथिं बे खिबुखौ दानस'नानै गारनाय जायो आरो बबे जानजिनिफ्राय जोङो दानस'नानै गारनाय जायो आरो बिनि बे बिबुफोरा बिबुफोरखौथ' ओ जाया नङा नालाय मोदोम सो जायो औ बेनिफ्राय जों बेखौ दानस'नानै गारनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोङो बिदिनो जों बेखौ दानस'ना गोननानै जों मोजाङै आरो सुबावनानै जोङो साफा साफा खालामना लानाय जायो। बेनिफ्राय जोङो सबायाइखौबो जोङो बिदिनो सोमग्रोनानै दोननाय जायो दसे सम। जाहाथे बे थाब रुयो बेनि थाखाय जोङो सोमग्रोनानै दोननाय जायो। ओ बेखौबो सोमनानै दोननानै जोङो मा दसे सोम सोमखांनायनि उनाव जों बेखौ मोजाङै सुग्रोनाय सुनानै लाग्रोनाय जायो आरोना बेनिफ्राय जोङो ओ बिदिनो ओ खायफाया बिदिनो सामब्राम गोजा बा थाव गुबै एसे होनाबो संङो होमबा खायफा फाया ओ दायरेक्ट बिदिनो खार खारै गोजायैबो संनायखौ नुनो मोनो आरो। आ बिदिनो जोङो मा औ बिदिनो ओ दैयाव अ बे सारायाव साराय जानानै जोङो दै होनायखो नुग्रोनो मोनो। बेनिफ्राय बै सार ओ दैयाव जोङो खारै होनानै जोङो ओ सबाइखौ रुग्रोनायखो नुनो मोनो आरो जेब्ला बे सबाया गोन औ सबाइखौ ओ रुयनायनि थाखाय बेहाय गोबाव सम जोङो मा ओ सं गोदौ ओ संग्रोनाय जायो आरोना जाहाथे दे बे ओ दैफोरखौ ग्लब ग्लब गोदौ होनाय जायो बेनिफ्राय जोङो आ गुबुन मोनसे साराय लानानै जों बेहाय मा ओ थाव गुबै एसे होनानै सामब्राम गोजा होनानै जोङो मा बै साम'खौ जोङो मा एवफ्रामना लानाय जायो। आ बे साम खौ होनानै जोङो मा ओ बेयाव साम' जाखिनि मस्लाफोर होयोना बेफोर खौ बानलु बे सामब्राम गुफुर देनाय बिदिनो बायदिसिना खौ होनो जोङो बेहाय ओ होनानै जोङो मोजाङै साम'खौ माने एवफ्रामना लाग्रोनाय जायो।
औ
बिनिफ्राय औ बेनिफ्राय बेै सबाइ रुनायखौ जोङो बेहाय लखबनानै होनाय जायो आरो। ओ बेनिफ्राय जोंना औ। ओ बिदिनो न'खरावनो मोननाय मो बे मा बुङो बिखौ गंगार धुन्दिया
ओ
औ बेफोरखौबो ओ होजायो आरो बेफोरखौबो होनाय जायो। ओ जेब्ला बे सा ओ सबाइ खौ जों होगोनना अब्ला बेनिफ्राय दसे थानानै जोङो माबोरै खौ मोजाङै गोदौहाब होनानै जोङो एसे रानज्रिंहांबा जोङो मा सबाइखो जों ओ साम' ओंख्रिया मोननाय जायो आरो बेनिफ्राय जोङो बे गंगार दुनदियाखौ खो होनानै औ दसे समोन दोन दोनथ'बावनानै जोङो खांनानै बे औ बिदिनो जोङो मा सबाय आरो साम' ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो नोंथां
औ औ नंगौ थारैनो
दा आं नोंथांनिफ्राय ओ नाफाम नाफामखौ जों माबोरै बानायो बा माबोरै ओ संनानै बा एवनानै जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन
औ हागोन नोंथां थारैनो आं जाखिनि मिनथिगौ बेनि सायाव नोंथांनि एसे फोरमायनानै होनोसै नङा होमबा
औ औ नंगौ
अ अब्ला माने मा होनदो जोंना गिबियै नाफाम नाफाम होनोब्ला जोंनो गिबियै जोंनि गुबै माबायानो जाबाय ओ बेसादानो जाहैबाय ना ना नङाब्ला जोंनो मा होनो नाफामा जानाय नङा होमबा जानाय नङा आरो गिबियावनो जोङो मा होनदो बे ना ओ नाखौ जोङो ओ दुब्लि फोथारफ्राव एबा गोदोथ' जोङो बांसिनानो मा न'आव गुरनानै मोननाय गुरनानै मोननानै जाखिनि जों जानानै आग्लायनानै फोरानना दोनो नङा होमबाना आग्लाय नायफोरखौ बेफोरनिफ्रायसो बानायोमोन दाथ' जों ना मोननो थांला नङा होमबा अब्ला जों ना मोनाब्ला जों बेखौ बायनानैबो खायफाया नाफामनि थाखाय बायनानैबो जों नाखौ लाबोननाय जायो आरो ना अब्ला बे नाखौ जोङो सायखांनानै बेनि ना खि बायदिसिखौ साफा खालामनानै जोङो फोरानो अगदाबव फोरानो खायफाया आरो खायफाया सानदुङावबो फोरानो बिदि जेब्ला नाया रानगोन अब्ला जोङो बेखौ दिंखि दिंखि एबा उवालाव जोङो ओ नाखौ गुन्दै खालामनानै लानाय जायो बेजों लोगोसे जोङो मा होफानांगौ बेवहाय थास' थास' बिसं बायदिसिना बसिना ओरैनो मा होनो खायफाया खायफाया गुबुन दाव थास' गोसोमनि औ बिगुरखौ गारनानै बिदिनो मा होनो बेखौ बेखौ ना गोरानजों आरो देफायो आर ना बिदिनो बेखौ देखांनायनि उनाव जों बेखौ मा होनदों‌ खारदै खारदैजों मिक्स खालामनो माने गलायनानै बेखौ जों औ गलब गलायनानै जों बेखौ औवा हासुङाव खायफाबा थेमा बायदिसिनाफोराव मा होनो बेखौ ओ गो गोजो गोजो माने नारसोनानै सोनानै दोननाय जायोना अब्ला सोना दोनखांनानै बेखौ औ जाहाथे बार हाबनो मोना बार हाबब्ला बे गाज्रि जागोन आरो ना
औ
औ जेब्ला बेखौ बिदि सोखांनायनि उनाव जों बेखौ दान मोनसे मोननैनि उनावसो बियो नाफाम जायो आरोना नाफाम जेब्ला सेवगोन ना बियो अब्ला सेवनानै बेयो नाफाम जागोन अब्ला बे ज बे नाफामखौ जोङो खायफाया बाथोन महरैबो जागोन बेखौ ओ आरो ओ खायफाया एवनानैबो जागोन खायफाया आरो ओरैनो रुदुबनानैबो जायो आरो ना बे नाफाम खौ जोङो बांसिनै दुनदिया एबा गंगार दुनदियाफोरजों जायोब्ला बांसिन मिलौनाय आरो ना औ मोदोमनाय मोनो मिलौनाय मोनो औ नाफाम नाफामा माने जोंना नाफामखौ जोङो बानायनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय मा जोङो बे नाखौ उन समाव बहायबो जों जेन जानो हायो आरो ना बिदि थिनानै दोननाय ओंख्रि आरो ना नफामा जों उन समाव जानो थाखाय बानायनानै लानाय बेफोरबादि ओंख्रियाव गोलैयो आरो नारजिखौबो जों बिदिनो माने गोरान खालामनानै उन समफोराव जानो थाखाय थिनानै दोनो नङा होमबा नोंथां जेरै औ बे औ औ गिबियावनो बे फाथोसो जायो नङाब्ला बिदिनो जों नारजिखौ जेरै जों उन समाव थि ओ खा थिनानै दोनो जानो थाखाय बिदिनो नाफामखौबो ओ जोङो बिदिनो उन समाव माने जानो थाखाय थिनानै दोनो आरो ना
औ
बिदिनो बियो गोबां सानालासि थायो आरोना गोबां खायफाना बोसोर बोसोरावबो याव आइफा बोसोराव लासिबोदि बेयो गाज्रि जाया आरोना खारदै होनायनि जाहोनाव बेयो माने जेबो गाज्रि जाया आरो
औ औ
दा बिदिनो नाफामखौ जोङो माबोरैहाय एवो बा सङो नोंथाङा बुंनो हागोन ना
औ औ गिबियावनो जोङो मा होनगोन ओ बेखौ नाफामखौ खायफाया ओ खारैजोंबो जायो नङा उनाव आरो मानो जोङो बेखौ गिबियावनो खारैजोंनो बानायखायो नङा होमब्ला
औ नंगौ
अ खायफाया बेैखौ उनाव आरो खारैजोंबो रुदुनानै जायो आरो आरो खायफाया थाव गुबैजोंबो जायो आरो खायफाया मै खिबो जायो आरो बेफोरबायदि
औ
औ बेखौ मैखि मैखि जानो थाखाय जोङो बेवहाय गोखै गोखै बेसाद नांगोन जोंनो जेरै थाइगिरजों नङाबा ओ बिलाथि नङाबा मैथा बेफोरजोंबो आरो ना बेयावनो जों गियाव मा नांगौ जायफोर जों माने जा मस्ला मस्लिजों जानो मोजां मोनो बेखौ जों गिबियावनो थाव गुबैजों माबानानै एवनानै लाग्रोबाय लाग्रोनाय उनाव जोङो बेयाव नाफामखौ होनानै दै एसे होनानै जों बेखौ एरबाय थाब्लानो बेयो जाजायो आरोना मोना जेब्ला मोनगोन अब्ला बे जाजायो आरो गुबै जों बांसिन खारदैजोंनो जानाय जायो नाफामखौ मानो बांसिन गोथावसिन जायो नङा होमबा बेखायनो खारै खारैजों जानोब्लाबो बिदिनो जोङो ओ बेखौ ओ गिबियावनो ओ नोङो एसे ओ बांद्राय थाव होनो नाङा आरोना एसे थाव होनानै जोङो बेखौ उम मस्ला मस्लिफोरखौ एवग्रोनानै लाबाय एवग्रोनानै लाबाय लानायनि उनाव जों बेवहाय एसे ओ नाफामखौ होनानै जोङो मा होनो नाफामखौ होखांनायनि उनाव खारदै एसे होननानै जोङो बेखौ ओ गलायबाय थाबाय आरोना खोस्लिजों एरबाय थाबाय बेनि उनाव एसे दै होनानै औ बेनि गसे उनाव दै होनानै एसे गोदौ होनोनानै जों बेवहाय गंगार दुन्दिया एबा दुन्दियाजों जों बेखौ ओ मोनहोन खमायाव गंगार दुन्दिया एबा दुन्दिया होनानै जों बेखौ होनानै बेखौ जानाय जायो आरोना
औ नंगौ औ
अब्ला नोंथाङा आरो गुबुन माबाफोर राहायै नाफामखौ जाबावो नोंथाङा मिथिगौ नामा
औ ओरैनोथ जेबो गैला नोंथाङा जाबायदि फोरमायदों बेदिनो जायो जोंबो
औ
नाफाम संनायनि ओ गुबुनथ आयदिया गैला जेबो बे बायदि आदबजोंनो जोंबो मा ओ नाफामखौ संनानै बा एवनानै जायोना जायो आरो नोंथां
औ औ आरो नाफामखौ ओ जोंथ संनानैथ जाबाय बिदिनो बाथोन महरैबो जायो आरोना
औ नंगौ
बिदिनो औ बाथोन महरैबो जायो जों नाफामखौ बांसिनानो बाथोन महरै जाया मानो होनब्ला एसे बाथोन महरै जाबा एसे एसे मोनामनाय मोनो आरोना बेखायनो जोङो बेखौ बांसिनानो संनानै जायो आरो इसे। माने बांद्राय लाव लाव खालामनानै जाया नाफामखौ ओरैनो एसे ओ एसे एसे बिबांनि दै होनानै संनानै जानाय जायो आरोना।
औ
अब्ला नोंथाङाथ' सबाय ओंख्रिनि बागै एसे जा जा बुंलांबाय नोंथाङाथ' साम' साम'जों सबायखौसो बुंबाय नङा होनबा।
अह नांगौ।
अब्ला सबायजों दाउजों जों माबोरैहाय जाबा गोथावसिन मोनो नों दा एसे फोरमायनानै होदो।
ओ उन समफोराव फोरमायसै नामा नोंथां।
औ औ जागोन दे नोंथां औ औ जागोन दे नोंथां अब्ला।
औ दा बिदिब्ला दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ औ जागोन दे नोंथां गोजोन्थों।
औ गोजोन्थों।